हेल' नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना? अ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम थाबाय नोंदां आं नोंखौ खल खालामनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो इन्दि एम्फौ फिसि सोमोन्दैसो लुबैदोंमोन नोंथांनिफ्राय मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? इन्दि एम्फौ फिसिनायनि बागै?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो अ अब्ला नोंथाङा इन्दि एम्फौ फिसिनायनि बारै आं खोन्थालांसै नोंथांनो नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय। गिबियाव जोङो इन्दि एम्फौ खालामनोबा जोङो बे एम्फौनि थाखाय माखासे सिखिरि दङ जोंहा जेब्लायबो जों बर' हारिया मिथिखागौदि जोंहा इन्दि फिसिनो थाखाय जोंहा जेब्लायबो मोनसे
एम्फौनि माखासे फिसाफोर बेखौ दोननाय जाखायो। जोंहा बेनि थाखाय जोंहा एम्फौखौ दोनखानाय जायो जोंहा एम्फौखौ माने एम्फौ फिथोबखौ मानि जोंहा सिखिरि ओंखार होग्रोनो ओ एम्फौ फुलि बानायनो थाखाय एम्फौ फिसा बानायनो थाखाय बिनि थाखायनो जोङो सिखिरि बानाय होननानै बे सिखिरिखौ बिदै दैहोनाय जायो आरोना नोंथां। बिदै दैहोनाय जानानै जेब्ला सिखिरिया बिदै दैखाङो अब्ला दै खाङो अब्ला बे बिदैखौ आराम जियाव दोननाय जायो आरो नोंथां खोबनानै। जियाव दोननानै ओ संग्रायाव जि बनोसै बे संग्रायाव आराम नो जि बनोसै बेयाव बे बिदैफोरखौ सिखिरिनि बिदैफोरखौ दोननांगौ आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेखौ मोजाङै खोबनानै दोननांगौ माने जाहाथे गरमजों बे एम्फौनि फिसाया सिखिरिनि एम्फौनि फिसाया ओंखारो आरो ना नोंथां। बिनि उनाव एम्फौआ जेब्ला ओंखारो अब्ला बेखौ लासै लासैनो बोस्लायनानै बेयाव ओ जोंहा इन्दि एम्फौनि थाखाय जोंहा माखा मोनसे जाहोग्रा बिफां दंखायो बेखौ बेनो जाबाय इन्दि बिफां। बे इन्दि बिफां नि बिलाइखौ बे गोरलै गोरलै एम्फौनिफ्रायनो जाहोनाय जायो आरोना नोंथां बे जेब्ला एम्फौआ देरा जेब्लासिम देरगोन अब्लासिम बेखौ जाहोबाय थानांगौ आरो ना दा जेब्ला एसे गिदिर गिदिर जागोन अब्ला नोंथाङा ओ जोङो माखासे दान्दायाव बोस्लायगोन आरो ना नोंथां इन्दि एम्फौखौ एम्फौखौ बोस्लायनानै जोङो बै इन्दि बिफां दंना बे इन्दि बिफांखौ जोंहा बिसोरनो होबाय थागोन आरो ना जोंहा बेयाव इन्दि बिफांल' नङा माखासे बिफांफोर दंबावो जेरै थासुमलि बिफां ओ गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौबो होनाय जायो आरोना बे बिसिनि आदार महरै इन्दि एम्फौनि आदार महरै ना नाथाय जोंहा इन्दि एम्फौनो बे इन्दि बिफांनि बिलाइखौ होब्ला साबसिन जायो होननानै जों मिथियो आरोना जों । नोंथां बेनि थाखाय जोङो बांसिन बै इन्दि बिफांखौनो होनाय जायो एम्फौनो आदार हिसाबै बिनि उनाव जोंहा बि आदार हिसाबै होनानै बे इन्दि बिफांखौ जेब्ला
एम्फौआ देरगोन अब्ला बे एम्फौआ गोमोन जागोन आरोना नोंथां मानि एम्फौआ फार्स्टआव बे एम्फौआ गोथां गोथां गाबनि जायो आरोना । जेब्ला जो जेब्ला एम्फौआ बिदै ओ फिथोब थोबनो समाय जायो अब्ला एम्फौआ एसे गोमो गोमो खालारनि जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय एम्फौफोरा आदार जायाल'सिनो मानि मानसावलाबायो आरो नोंथां अब्ला नों सानना लादो बे एम्फौआ फिथोब थोबनो थियारि जाबाय होननानै सानना लादो अब्ला बे बे गोमोन गोमोन एसे गोमोन जानाय होनो बे एम्फौखौ जोङो बे गोमो गोमो गोमोन जानाय एम्फौखौ जोंहा दस्रा आलादा जायगायाव बोस्लायनानै होनांगौ आरो ना । थां बिसोरनो फिथोब थोबहोनो थाखाय बे बे फिथोब थोबहोनो थाखाय बिसोरनि थाखाय जोङो माखासे बिफांफोरनि बिलाइफोरखौ होनांगौ आरो नोंथां । ओ बे बिफांफोरनि जेनेबा खान्थाल बिफांनि दालाय फोर जायखिजाया बिफांनि दालायफोर बिलाइ गोनां बेफोराव होनांगौ आरो ना नोंथां मानि बे हो ब्ला बिसोरो बेयावनो गावनि फिथोबफोरखौ माने थोबो आरोना फिथोब थोब थोबखांनायनि उनाव जोङो बर' हारिया बे जेब्ला फिथोबखौ एम्फौआ थोबगोन अब्ला बेखौ एसे सप्तासे बा सप थानैसो दोननानै मोजां राहोनानै बे एम्फौनि फिथोबखौ बै बिफांनिफ्राय बोखारनाय जायो आरो । आरोना जेब्ला एम्फौआ फिथोबखौ दो थोबखांजोबगोन अब्ला बे बोखानानै दोननाय जायो आरोना, बेनि उनाव जोङो बे बे थोबखांनायनि उनाव जोङो एम्फौनि फिथोब मोनबाय नालाय बेनि उनाव जोङो बे एमफौखौ माने बर' हारिफ्रा जानायबो जायो आरोना नोंथां । बे एम्फौआ जानोबो बिराद गोथाव जायो नोंथां बिनि थाखायनो बे बर' हारिफ्रा बेखौ गोबां जानाय जायो आरोना बे एम्फौखौ जिरनानै बे एम्फौआ ओ बे एम्फौखौ बे फिथोबनिफ्राय उनाव जिरनानै जाफिननायनि उनाव जोंहा बै फि थोबानो जाहैबाय इन्दि इन्दि खुन्दुं जायो आरो नोंथा। बेखौ जोङो
इन्दि खुन्दुं बानायनानै इन्दि जि महर होनाय जायो नोंथां बे इन्दि जिया बै एम्फौनिफ्राय जानाय इन्दि खुन्दुङा मानि बिनि जिफोरा जोबोद ओ बाजारफ्राव जोबोद बेसेन गोसा आरोना नोंथां बे इन्दि जिनि एम्फौ बानायनाया जोङो गांसेयावनो ओ नैजि रोजा नैजिबा रोजासिमहालागै बेसेन गोसा जायो आरो ना नोंथांं ओंखायनो जोंहा बे एम्फौखौ जानायजों लोगोसे बे इन्दि एम्फौ खालामनायाव जोंनि ब जोंनि ओ जोबोद मुलाम्फा गोनां जायो आरोना नोंथां नोंथाङाबो बिनि थाखायनो बे एम्फौनि आबादखौबो मावनो हागोन आरो नो माने बे इन्दि एम्फौआ इन्दि एम्फौनि खुन्दुंजों बानायनाय जिया मानि भारत सरखारनिफ्राय जोंहा जि आई टेकबो मोननो हाखांनाय जाबाय आरो ना नोंथां बे एमफौ बे इन्दि जिया गाननायनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना बे इन्दि एम्फौनि खुन्दुं जि बानायोब्ला जोंहा जों बानायोब्ला जोंहा जेनेबा बे जिनि बे खुन्दुंनि जिफोरखौ जोमोबा मानि गरम समाव बे जिया थान्दा मोनहैयो आरो थान्दायाव गुदुं मोनहैयो आरोना बेनि थाखायनो बे इन्दि एम्फौनि खुन्दुंनि जिया जोबोद दाम गोसा बे खिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनिसिम बे इन्दि एम्फौनि मोनसे फार्म एबा फिनायनि मोनसे मुलाम्फाखौ नोंथांनो फोरमायनानै होनाय जाबाय आरो नोंथां दा नोंथाङा ओ नोंथांनि गोसो बायदि नों नोंथाङा मा ओ मा खौ खालामनो मोजां मोनो, नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां बिदिब्ला आङो बोरमा फारामनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै ओ गिबियावनो जोंहा बोरमा फार्म खालामनो थाखाय जोङो बोरमा फार्म बोरमानो थाखाय जोङो न' लुुग्रोनांगोन जाहाथे जोंनि बोरमाफोरा खारदथिंलाबायनो हाया, गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो हाया आरो बेनि अ उनाव जोङो ओ बेखौहाय जाहाथे दुथांफोराहाय लांनो हाया, खावनानै लांनो हाया बेनि थाखाय जोङो न'खौ दुमनानै लाग्रोनांगोन ओ बिनि उनाव जोङो बोरमा ओ जोलै हाथायावहाय, बायनानै लायग्रोनांगोन ओ बोरमा जोलै बायनानै लायग्रोनांगोन, जोंहा माखासे बोरमाखौ सिगां नानै लाबोग्रोनांगौ जायो। फिसा-फिसा बोरमा नङाबा गिदिर बोरमा। ओ जोङो बोरमा फान्थि-खौ जाहा बांसिन बायनांगौ जायो, जाहाथे जोंनि ओ बोरमायाहाय बां सिन बुरजा आरो फोलेर फारि बांहोनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बोरमा थिखौ ओ लाबोनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो बोरमा फान्थाखौबो लाबोनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो आ जोंनि बे फारामवहाय दोनफैनाय जायो आ बेनि उनाव जोङो दोन फैनायनि उनाव ओ जोङो बिसोरनो जाहोनो आदार जाहोनो थाखाय जोङो ओ एसे गोजौ जायगा खालामनानै होनांगौ जाहाथे बिसोरो गाखोनानै एसे आइथिंखौ थिखोनानै आदारखौहाय जानो हायो एबा फिफां लाइफांनि बिलाइखौै जाहरनो हायो मानो होनोब्ला बोरमाया जाहैबाय ओ बारखोनानै जानो मोजां मोनग्रा एबा गोजौआव एसे गाखोनानै जानो मोजां मोनग्रा जुनाद बिसोरो बांसिन बिलाइफोरखौ एबा गांसोफोरखौ जानाय जायो बिलाइ बिलाइफोरखौ जानायनि थाखायनो बिसोरनो आ जोङो माबे आ बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय एबा बारि खनानिफ्राय जोङो दालाय लायनानै जोङो जेरैहाय खान्थाल बिलाइनि दालाय जोङो बे खान्थाल बिलाइनि दालायखौ लाबोनानै जोङो बै बानायनानै गाब खोनो बानायनानै दोननाय जायगायावहाय जोङो बेखौहाय लारि बसायनानै होनांगौ जाहाथे लारि बसायोब्ला बिसोर फारि फारि गावबा गावनि जायगायावहाय फैनानै जाफैनो हागोन बिनि उनाव जोङो ओ बिसोरखौ आदार जानायनि थाखाय जोङो बेबायदि खालामनाय जायो उनाव जोङो बिसोरखौहाय दाबसे जायगायावल‌ दोननानै बा फिफांनि बिल ओ फिफांनि दालाय एबा बिलाइफोरखौनो जाहोनानै जोङो बिसोरखौ फोथांनो हाया जायनि थाखाय जोङो बिसोरखौ सम समबो गुमहैनांगौ जायो एबा आ जोङो फोथाराव लांनानै एबा दुब्लि बारियाव लांनानै एबा बारि खना याव लांनानै जोङो बिसोरखौहाय अ जयै होनानै लांनानै बिसोरखौ जोङो आ हगारहैनाय जायो जाहाथे आ बोरमाया जोंनि बे आ बोरमायाहाय गांसो जानो हायो गांसो मोनजायाब्ला बिसोरो थांनानै थानो हाया जायो आरो ओ जोङो बोरमा खौहाय फिसियोब्ला जोबोद ओ आबाद खालायनांगौ जायो मानोना ओ बोरमाया जाहैबाय ओरैबायदि जिब जाय सान्दुं आरो अखा मोननैयावबो थानो हाजोबा आ बिसोरो सान्दुं गोसायावबो थानो हाया सान्दुं गोसायाव दोनोब्ला बिसोरा बिसो नि आ गनो बायदि जायो बिसोरो सान्दुंखौ सहायनो हाया आ आरो जेब्ला अखायाव दोनगोन बिसोर रो अखाखौबो बारा सहायनो हाया जायो जायनि थाखाय जोङो जेब्ला सान्दुं जागोन अब्ला जोङो बिसोरखौ खौ बाहेराव बरननो नाङा जोङो बिसोरखौ आ जोंनि बे फारामनि सिङावनो दोननानै जेब्ला बेलासे जागोन एब्ला जेब्ला आ साना एसे दोबैगोन अब्ला जोङो बेयावहाय जोंनि बे बोरमाखौ आ फोथाराव एबा बारि बागानाव एबा आ जोंनि बे लामा सामायाव एसे हुरुनानै लानांगौ जाहाथे बिसोरो गावसोरनि आदारखौ सुफुंनो हाय हायो आरो बिनि उनाव जोङो लाबोफिननानै जेब्लानाखि बिसोरो आ फैफिनगोन अब्ला जोङो दसे जुमनि उनाव जोङो बिफांनि दालाइफोरखौ इसे होनांगौ बिनि उनाव जोङो गन्द्रायाव सोनानै दोनफिननांगौ बेबायदिनो जोङो आ जोंनि बोरमाया जेसेबानाखि गिदिर जाया बेसेबां समसिम जोङो आ बेबायदिनो खालामबाय थानांगौ आरो जोंनि बोरमाया जेब्ला गिदिर जागोन अब्ला जोङो बिसोरखौहाय आ हाथाय बाजाराव फानहैनानै जोङो रां आरजिनो हायो रां खामायनो हायो जेरै बोरमानि आ बोरमानि गायखेरखौबो फाननानै जोङो रां खामायनो हायो बोरमानि फि साफोरखौ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो बेबायदिनो जोङो गोबां ओम